ओ दे खोनादों दे नोंथां दे।
ओ नोंथाङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दङ'?
ओइ नै नोंथां ओंखाम जाखांनानै फुंनि जाखांना ओरैनो जबाय थादों अखा एसे एसे हाबाय थादों।
आदसा दा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे आप बर' सुबुंफोरा मा मा ओं ख्रि संनानै जायोबा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिया मा मा बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावराय जागोन नामा नोंथां?
ओ हागोन दे नोंथां दे ओ सम दोङो दे।
दा जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनब्ला जेरै अनलाजों दाउ सबायजों दाउ एबा सबाइजों साम' आरो नाफाम खोमनि जोंनि जोंनि बर'नि ओ हारिमुआव हाबनानै दङ' आरो।
उम उम उम।
आं नोंथांनो जे बर'नि मुंदांखा ओंख्रि जे अनलाजों दाउ बेखौ माबोरै संङो आं एसे फोरमायना होनोसै आरो नोंथां।
ओ दे दे ओ।
आ जोंनो अनलाजों दाउ संनोब्ला जोंनो गुबैयै नांगोन माइरं दा बै माइरंखौ जो गला एबा हाथाय बाजारनिफ्रायबो लाबोनो हायो एबा जों न'नि थाखानाय दा बैखौ जोङो ओ दोआव एबा जोंनि गामलायाव सोमगोन आरो दसे सम जे ओ जिबा मिनिट एबा नैजि मिनिट दा बेखौ ना लागोन। सोमनायनि जाहोनानो जादों जे जों बेखौ ओ दिग्लिनानै गुन्दै खालामगोन एबा मिहि मिहि खालामगोन दा बेनि थाखायनो बेखौ गुरै जाहोनायनि थाखाय जोङो गिबियाव सोमना लाग्रोयो आरो दा सोमखांनानै जोङो ओ बेखौ जोङो बोखांनानै जे जोंनि धिंकि एबा थबसि एबा दानि जुगाव ओंखारनाय ग्रेन्डार मेसिनारि बायदिसिना बेफोरनि गेजेरजों जों बेखौ मिहि खालामगोन आरो नोंथां दा बेखौ मिहि खालामखांनानै जोंहा फैगोन जे सारायखौ जोङो अर सुनानै अरदाबाव होगोन एबा जोङो नुनो मोनदों जे आथिखालाव गेसखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। दा जों अदाबाव एबा गेसाव होनानै जोङो गुदुं खालाम दा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा जे नांगो बिबांनि जोङो सारायाव दै होगोन। अब्ला जोङो दैखौ होनानै ला लाहोनानै समजों लोगोसे बियो गोदौ गोदौगोन अब्ला जेब्ला दैया गोदौफाव गोदौफावबाय थागोनना नोंथां
उम उम
जों जे देनानै लाखानाय माइरं गुन्दैखौ जोङो बेयाव लासै लासै मिहि मिहि होगोन आरो मानो होनोब्ला जुदि बे गोदौफुबाय थानाय दैयाव जोङो माइरं खुन्दैखौ गोबां बिबांनि होयोब्ला बियो माने गथा खाजोबगोन आरो नोंथां।
उम उम उम
जोङो बेयाव एसे एसे होनाय जायो आरो। दा बेखौ होखांनानै जोङो जेरै दानि दा दैज्लां बोथोरावथ' दुन्दिया मोना नालाय जोङो बेनिखायनो जोङो गंगार दुन्दियाखौ बाहायगोन मोदोमनायनि थाखाय। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा संख्रि बानलु ओ रं जे ओंख्रिखौ ओ एसे ओ कालार एबा रं गाबजाहोनायनि थाखाय जोङो रं बाहायनाय जायो। दा बिब्दिनो जोङो गावनि नांगौ हिसाबै जों बेयाव होगोन दा होखांनानै फैगोन जोंहा जेरै दाउ दा दाउ बेदरा जे जोङो लकेलखौ नांगोन आरो मानो होनोब्ला जोंनि आबै आबौमोन होननानै बुंबोदों जे जोङो अनलाजों दाउ संनोब्ला जोङो न'नि फिसिनाय जाथारनांगोन आरो। मानो होनोब्ला जोङो बयलार दाउ बेबो सेम नाथाय बे ब्रयलार दाउखौ जे बायदिसिना मेडिसिन मुलि होनानै जोङो खम समनि मादावनो फेदेरो दा बैफोर फोरखौ जायोब्ला माने जोङो बेराम जानो हागौ आरो नाथाय जोङो बेखौ बाहाया बेनि थाखायनो दा जोङो बेनिखायनो जों न'आव फिसिनाय लकेल दाउखौ लागोन। बेखौ जोङो बेदरखौ जे न'खराव जुदि सुबुङा एसे बिबांनि बुरजाबा जोङो बेदरखौ एसे फिसा फिसा खालामगोन आरो नोंथां नोंथां
उम उम ओ ओ ओ
न'खराव जुदि साब्रै एबा साथाम जोन दोङोब्ला जों बेदरखौ एसे गिदिर गिदिर खालामगोन आरो दा बिब्दिनो जों बेखौ गोदाखांनानै जोङो एवफ्रामना लागोन आरो मानो होनोब्ला जों जुदि गोदाखांनानै जोङो जे सु खांनानै जोङो डाइरेक्ट गोदोफुबाय थानाय अनलायाव होयोब्ला बे बेदरा मोजां जानाय नङा आरो एबा नुनायाव एबा थावनाय नङा दा बेनि थाखाय बेदरखौ एसे एवफ्रामना लाग्रोगोन मोनहोथारा। दा एवफ्रामना लाखांनानै जोङो जोंनि जे अनला बेयाव जोङो बेदरखौ होगोन दा होखांनानै फैगोन जे ब्रैजि एबा बाजि मिनिटनि गेजेराव बै अनला ओंख्रिया मोनगोन आरो नोंथां अब्लाना जोङो जानो हासिगोन जेरै अनलाजों जों दाउ बेदरल' जाया जेरै एम्फौ फि फिनाय नोंथाङा मिथिखागौ जे लाथा एम्फौ बै लाथा एम्फौखौ जोङो माने अनलाजोंबो जानाय नुनो मोनो आरो बिराद गोथाव जायो आरो नोंथां लाथाजोंबो आरो बेनि गेजेरजों जोंहा मिथिंगायारि औवा मेवाइ दा औवा मेवाइजोंबो जोङो
उम उम।
फ्राय सुबुंफोरखौनो माने ओंख्रि जानाय नुनो मोनो। दा बिब्दिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया गोबां रोखोमनि दङ' जेरै नाफाम दा बै नाफामा जे ना फिसा एबा ना गोराननिफ्राय जायो आरो। दा नाफाम होनोब्ला जोङो गुबैनो मिथिखागौ जे बर'फोरा माने नाफाम बानायनोब्ला गिबियावनो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय एबा जोङो जोंनिनो खाथि खाला दंग' एबा बिलोफोरनिफ्रायनो जोङो जेखाय एबा बायदिसिना ना हमग्रा आइजें आइला लानानै जोङो नाखौ हमना लाबोयोमोन आरो दा लाबोखांनानै जोङो बै खौ जोङो गिबियावनो बिनि खि एबा बायदिसिना जोंनो जानो नाङै ओ मुवाफोरखौ जों गारगोन नानिफ्राय। गारखांनानै जोङो बेखौ ओ स्नि सान एबा बा सान जों बेखौ फोरानो आरो बे नाखौ। जेब्ला बियो गोरान जागोन ना नोंथां अब्ला जोंहा फैगोन जे नाफामाव जोङो गुबैयै थास' देन्था एबा बायदिसिना रोखोमनि थास' होयो आरो जे गावनि हिसाबै। दा जों बेखौ जोङो नाजों लोगोसे मोजाङै गुन्दै खालामगोन। गुन्दै खालामखांनानै जोंहा फैगोन बेखौ ओ दोननाय दा दोननोब्ला जोङो औवा हासुंखौ बाहायनाय जायो आरो। दा औवाखौ जोङो बिब्दिनो ओ हास स'नानै बेयाव जोङो नाखौ मोजाङै नारसो नारसो थुमसो थुमसो सोना दोनगोन आरो सोखांनायनि उनाव जोंहा फैगोन जे बेखौ थालिर बिरायला बायदिसिना खोबग्राजों होेथेनानै दोनगोन होथिखांनानै जों बेखौ थामजि बा ब्रैजि साननि गेजेराव बियो जा गोन आरो दा बिब्दिनो गोबां रोखोमनि दोरोङा थां जों बुंजोबनो हाया दा नोंथाङाबो जे जोंनि ओंख्रि दोरोङारि दा बि फोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो? फोरनि सोमोन्दै
उम हागोन नोंथां आरो नोंथांनिफ्राय बेबायदि जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरनि बागै गोबां मिथि मोननाय होननायखो हामबाय होनदों आरो नोंखौ आं जायोल'सोमोन नाथाय अब्लाबो आंहा माखासे बेबायदि संनायनि मानायनि डिटेल्स बेबाय बि जेबो माबा आइदिया गैयामोन।
औ औ।
बि आंनि साबसिन ओंख्रियानो जाबाय जोंनि खाजानि गेजेराव ओंख्रियानो जाबाय हा सबायदों आरो दाउदों बे मोननैखो आं बहत मोजां मोनो आरो।
औ औ।
मानो होनबा जोङो जेसेबांखि मानि बेबायदि मा होनो हटेलफोराव जाया मानो होनबाबो जोङो जोंनि खाजा बायदि माने जोङो आङो हामजानाय मोना मानो होनबा जोंनि खाजाया जाबाय बुहुद पियर नेचारेल बुस्थुफोरनिफ्राय बनायनाय जायो।
औ।
बेखायनो जानोबो मोजां नाङो आरो आंनि फारसे आं बेखौबो होननो सानो आरो आं बेखौ बिदि सानो जे जोंनि बर'नि खाजाफोरा मा होनो गोबां बेबायदि देहा लानानैबो गोबां माबाफोरफोरखौ मुलाम्फाफोर दोङ होननानै आं सानो आरो जेरै मानो होनबा जोङो जुदि बर'फोरनियाव जोंनि मानसि सिनाव जेब्ला जोङो बेरायनो थाङो जों बेरायनो थांबाथाय सबायदों दाउखौथ' जों मोनजाथारखायो।
औ।
सबायजों दाउखौ जों मोनजाथारखायो आरो सबायाव जों मिथियो जे हा सबायाव मा होनो गोबां बेबायदि हाय बेबायदि केलसियामनि मत्रा जोंनि बेगिंनि थाखायबो बहुद मोजां होननानै जों मिथिनो मोनो हा सबाइखो
औ
गोबां बेबायदि बहुत केलसियाम दङो होननानै जों मिथिनो हायो आरो आरो थारैनो बेयो नंगौ जायफोरा एसे दुरबल लिभाराव एसे मा होनो क्रनिक लिभार दिजिस दोङो बेफोरो हा सबबाय जानो हाया मानो होनबा बे हा सबायाइ डाइजेस्ट खालामनो थाखाय एसे स्ट्रं बेबायदि नांगौ जायो आरो लिभारनोबो एसे बोलो नांगौ जायो
औ
मानो होनबायाव गोबां बेबायदि प्रटिन दोङो बेबायदि मा होनो केलसियामफोर दोङो बेगिंनि थाखायबो बुहुत मोजां हा सबाया
औ
आरो बेनो जोंनि बर'नि खाजा लोगोसे आरो जोङो लकेल दाउजों जानाय जायो लकेल दाउआथ' जोंनि देहानि थाखाय बुहुद मोजां
औ
बेबायदिनो जोंहानि न'आवबो बांसिन बेबायदि हा सबाइखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदि ना नाफामफोरखौथ' बाहायनाय जाया नाथाय नाफामखौ जानानै बुहुत गोथाव नाङो मानो होनबा
नफाम खौ नोंगौ जाहा न'आवबो बनाय नाथाय अब्लाबो नाफामखौ जानानै गोथाव नाङो मानो होनबा
औ औ।
जोंनि बर'नि खाजाफोरखौ जोङो गुबुन मानसिफोराबो जुदि खनसे जाबाथाय माने बेखौ गारनो हायै जानानै थायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बर'नि खाजाफोरफोरखौ जाबाथाय माने गारनो हायि जाना थायो आरो गोबां बेबायदि माखासे नेचारेल बिदि पियर बुस्थुनिफ्राय बनायनाय जायो जेरैनो था होनलांबाय नाफाम नाफामख नङा थास'दोंना। दों बनायनाय जायो
औ औ
आरो हा सबायाबो नेसारेल जोंनि माने प्राकृतिक भाबे माने बुहुद पियर बुस्थु बेबायदि। बेखायनो नोंथांनिफ्राय बेबायदि अबिगथाखौ मोननायखाय आं हामबाय होनदों आरो आंहा बेबायदि जानाय लोंनायनि बागै खाजानि बागै जेबो आंहा माने बेबायदि गभिर बेबायदि अरहता गैयामोन नाथाय अब्लाबो नोंथांनिफ्राय मिथिनो हानायखाय नोंखौ बुहुत हामबाय होनदों आरो नोंथां सावरायनो मोननायखाय।
औ औ दा नोंथाङा बुंनांबाय जे सबाय बे सबबाय ओंख्रियाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नाथाय खायसे जे बेराम एबा माननाय माननाय जायोब्ला जों माने खस्थ' जानो हाया मानो होनोब्ला ओंख्रि ओंख्रिफोरा माने गावबा गावनि मोनसे सिमा थायो जे जों बेखौ जायोब्ला जोंनि लोमजानाया हामगोन ना एबा बारा जागोन। जेरै सबाया माननायावल' नङा जेरै जोंनि उदैया साबाय थायोब्ला जों सबायखौ जानो हाया। मानोना सबाइआ जोंनि ओ जानायजों लोगो लोगोसे उरदै सिङाव थाङोब्ला बे बे सबाया माने बुगा हैयो।
ओम ओम
अनला सङोब्ला ओ ओंखामा बुगाबोयो दा बिब्दिनो सबाइआबो बिदिनो बुगायो आरो। बिब्दिनि जाहोनाव जों जानाया बांद्राय जायो आरो। मिथिनो मोनदों जे नोंथां नाफाम। दा नाफामा मोनसे ओरैबायदि ओंख्रि जे जोंनि न'खरनि खाथियाव सोरबा न'खरसेया जुदि नाफामखौ सङोब्ला अब्लाना बै नाफामनि मोदोमनाया जोंनि खाथि खाला ओरैबायदि मोदोम फैयो माने जोङो मोदोमबानो जानो गोसो जायो आरो नोंथां।
ओम ओम ओम।
नाफामखौ जोङो जेरै जोंनि जौ गोरान एबा जौ गिसि बेफोरजों जोङो बाथोन देनानै जायो आरो। एबा जोङो खारै एसे लगायनानै बाथोन महरै बानायनानै जायो। बेनि अनगायैबो जेरै जोङो ओंख्रिबो जायो आरो बे बाथो माबाखौ नाफामखौ। ओंख्रि माने एसे जोङो दै एसे होनानै जे जों बेखौ जायो आरो। आरो नोंथाङाबो बुंलांखादों मोनसे बाथ्रा जे दाउ लकेल दाउ। बे लकेल दाउखौ जों जेब्ला गगा मोनोना नोंथां औ गगा माने दाउखौ जे बानलुजों जे जस बानायना होननाय बुङो। दा बैखौ जों माने दाउ फिसा मासेजों बानलु गोसा होनानै नेरसिन बिलाइ बायदिसिना बिलाइ होनानै जों जानाय बेखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ ओं।
हेलौ। दा नोंथांजों सावरायनो ओ मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम।
ओ दे नोंथांखौबो हामबाय होनदों माखासे बेबायदि बर'नि जोंनि